हेलौ औ बुं? मा इमान गाबाव हि गासन' अर फोजोंगासिनो आं
हेल'
हेलौ खानायाखै नामा? हेलौ हेलौ
नोंनि माथो फायाखै
हेल' हेलौ
मा खालामदो?
एंखाम संगासिनो।
ओंखाम संगासिनो दं दासो फैदो आरोना नोंनि माथोआ
अम
मा ओंखारि
अम
इंख्रि सङाखायनो ओंखाम बहायदोंबो
अम
हम
अमा बेदर लाबो आखै
ओमहो अह लाबो आखै
अमा बेदर लाबोनांगौमोन गोथावनो संना जानो।
अम लाबोनानै होब्ला हो संगोन। नोंसा मा ओंख्रि सोंदो
हो
हा मा ओंख्रि संदो मा माथो फैयाखै नों
अ बहुत साउन्द कम जादों नामा एसे हनाय
आंनियाव माबा सावन बाजियानो
लाखै लाखै फायदों माने नोंनि बइसा
अम आंनोबो लासै लासैबो फायदो साउ नुनो हायासै
औ मानोबा लासै लासै फायदोथ'र आंनियाबो
आं बोरलानो थांदोंमोन।
अम जाहाना दहय साजफुनिनो ओ ना मैथा ओमफाय आरो केरेला बुट ओमफाय दा मोनाबिलियाव लाख'
औ
जिगाबनिनिखौ मोनदो बेखोनो एवदो आरो।
ओमफ्राय खोनायाखै हेलौ हेलौ हेलौ
ओ न'आव सोर सोर दं।
औ ओइया दाख' फैदो उरुनो
औ
इन्दि फिसिनि दाख' फैनानै जनानै दं।
अम
ओ दाननानै गासै फन हरना माथो माजों फैयाखै दाननो हायोना हाया
दान नांङा
एमान आसथे आसथे फैदो माथोआ
मिथिया मानोबा
खानांगोन खानाया बेखौ जाजासिम
र आं दानफिननानै हरनि होमबा
अम दे